औ खोनाबाय नोंथां।
हेल' नोंथां औ नोंथां। ओ आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा आंनो माखासे
खोनानो मोनासै नोंथांनिखौ। ओ नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै। खोनाबाय नोंथां। खोनाबाय ना नोंथां।
हेलौ। थां
औ नोंथांनिखौ मोजां खोनानो मोनाखैमोन।
औ नोंथाङा जे जोंनि आबहावाखौ मोजां खालामफिननायनि राहाफोरखौ सावरायनो हागोन ना।
अ जोङो उम आबहावाखौ माबायदि रोखोमै ओ मोजां लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै ना
औ नोंथां।
ओ औ आं। ओ नोंथांनो ओ माबोरै आबहावाखौ रैखा खालामनांगौ बिनि सायाव ओ फोरमायना होनोसै।
औ।
औ ओ जोङो ओ आबहावा होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफां फां बिफां-लाइफां ओ जिब जुनार ओ मानसि दुमसि गासिखौबो लानानै मोनसे आबहावा जायो नङा होमबा नोंथां। ओ ओ बेयाव गिबियाव जोङो बिफां लाइफां। ओ बिफां लाइफांखौ जोङो माबोरै रैखा खालामनांगौ होनना बुङोब्ला बिफां लाइफां बिफां लाइफांखौ जोङो हाग्रा बंग्रा जेरै जोंनि साखाथियाव थानाय हाग्रा बंग्रा बे हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो दानस्रांनायनिफ्राय जोङो बेखौ होबथानांगौ जोंनि साखाथियाव थानाय हाग्रा होब थाग्रा फरेस्टारफोरा बे हाग्राफोरखौ हाग्रा दानस्रांनायफोरखौ जोंनि साखाथियावनो जेरै दा सिखोन जोहोलाव नेसनेल पार्क पार्क बे दङ बेखौनो जोंनि माखासे सुबुंफोरा दानस्रांनानै न' बां लुबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो बेखौ दानफायबाय थानायखौ जोङो जुदि होबथानो हायाब्ला जेरै गुबुन गुबुन हादर जेरै ओ चाइना बा आमेरिका बा माखासे जौगानाय हादर बिसोरनाव जेरै दा बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो बिदुङा ओरैबायदि गुदुं जे मानसियानो बाहेरायाव रावबो ओंखारनो हाया बेबायदि बिदुं दुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि आसाम हादर सायावनो गुवाहाटि नोगोरमायाव बेयावबो ओ बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो ओ गरमा बां-बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलावबो बिफां लाइफां दानफायनायफोरखौ होबथानो हायोब्ला जाहाथे उननि समफोराव जोङो जेबो माने जेबो भुगिनाङा माने जोङो जेंनाजों गोग्लैनाङा बिनि सायाव जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ जोङो होबथानो हायो जोङो जोंनि साखाथियाव थानाय ओट बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथाग्रा फरेस्ट गार्ड बिथांमोना जोंनि न' न' गामि गामि हाबनानै जोङो बोसोराव जोङो जिनिफ्राय जिबा बेबायदि बिफांफोर जोंनि न'खरफोराव राननानै होनो हायोब्ला जोंनि गामि ओनसोलफोराव लांदां हाफोर थानाय समाव थानायफोराव जेरै दैजिंफोराव हाफोरा गोबां ओरैनो थालाबायो बे थारैनो बेयाव जोङो बिफां फुलि जौसे नैजौसो बेबायदि गामियाव गामि दरसेयाव जि गामियाव गुवार फोथारफोर बा थुरिबारि बेबायदि जायगाफोराव बिथांमोना दंफांखौ लांनानै गामि दरफ्रोमबो जुदि गायहैनो हायोब्ला थारैनो जोंनि आबहावाया साबसिन साबसिन जाबावगोन होननानै सानजायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ गोबां राहायै होबथानो हायो आरो जुदि जों फांसे बिफां दानफायोब्ला बिनि सिगांग्रो जोङो थामफैनि सिगां फांबा बिफां गायग्रोनांगौ होननाय बायदि जोङो गायग्र लानानै जोङो आबहावाखौ मोजां खालामनो हायो ओ आरो बिफां लाइफां बिफां लाइफांनि गेजेरजोंबो जोङो ओ बिफां लाइफांखौ गायनानै जोङो आबाद मावनो हायो जेरै ओ जोङो बिफां लाइफांनि आबाद होनोब्ला थाइजौ फिथाइ थाइौ फिथाइ खौ जोङो थाइजौ बिफां बागान खालामनानै ओ जोङो गय बिफांनि बागान गय बिफां बागान खालामनानै जोङो खान्थालनि बागान खालामनानै ओ जोङो थालिरफोरनि बागान खालामनानै ओ जोङो जु खुंनायाव गोबां फैसा खामायनोबो जों हायो बेबायदिनो जोङो ओ थाइजौ खान्थाल थाइजौफोरखौ जोङो लिसुफोरखौ जोङो आबाद मावनानै लिसु बिफांफोरखौ आबाद मावनानै जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय थाखा फैसा बेफोरखौ खामायनानै जोङो जोंनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनायाव जोङो हेफाजाब होनो हायो जोंनि सानफ्रोमबोनि ओ संख्रि थाओ संख्रि बानलु थाव जानाय बेफोरखौबो ओ जोङो आराम बायनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ आबाद मावनो थाइजौ खान्थालनि आबाद मावनानैबो जों हायो आरो नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोंनि हां लानायाव जोबोरैनो गोनांथार होननानै बुङोब्ला जोङो बारखौनो बुंनांगोन जोंनि जिउनि मोनसे ओ थांनानै थानायनि मोनसे लामा होनोब्ला बारानो बार गैयाब्ला एक मिनिट बार गैयाबानो मानसिया थांनानै थानो हाया आरो नोंथाङाबो जोंनि आबहावाखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ बिनि सायाव आंनो एसे बिबुंथि आरोबा बुंथिना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां ओ जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि आबहावाया जोंहा लासै बिदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोंहा गाज्रि गोहोम फारसे जोङो बा गाज्रि जालांगासिनो दं नङा होमबा नोंथां औ आरो बेबायदिनो जोङो बेफोरनि सायाव जोङो माबायदि राहा लानानै जोङो जे जोङो फोसाबनांगौ जोङो बेफोरखौ सावरायनो खोब गोनांथार मानो होननानै बुङोबा जोंहा जोंनि आबहावा बा जोंनि मिथिंगाया जोंनि थाखाय गोनांथार जे जोंनि थांना थानाया जोंहा जेसेबां गोनां बा जोङो जेसेबांनाखि जों जायजों थांना थादों बे जे जोंहा मिथिंगानि गुदि मुवानि जोहैनो जोङो थांनानै थादों नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो आरो जोङो बिनि सायाव सावरायनोबा जोङो मिथिंगा गाज्रि जानाय आरो बेबायदिनो जोंनि मिथिंगाखौ खौ माबोरै गाज्रि जादों जोंनि मिथिंगाया आरो बेबायदिनो बेफोरखौ माबोरै होबथानो हायो जोङो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाया जोबोर गोनां आरो जोंनि न'सुंसेनि बा जोंनि ओनसोलनि जोंनि रायजोनि जोंनि हादोरनि सुबुंफोरनो जोंनो बेफोरनि गियाननि सोमोन्दै सावरायनाय बा बेफोरनि गियाननि सोमोन्दै जोङो मिथिहोनाया जोबोद मोजां जोङो आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुङोबा जोङो गुबैयै मोननै रोखोमै जोङो ओ मोननो हायो जेरैहाय मिथिंगायारि जाहोनफोरनि बा जाहोथायफोरनि जायै जोङो आबहावा गाज्रि जानाय जेरै अरगें हाजो बेरफुनाय अर'नारि अर खामनाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे मा होननानै बुङो जोंनि जे सुबुंफोरनि मावथाय आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि बे जों मा होनना बुङो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जोहै जोंहा माखासे आबाद आरो माखासे थाग्रा जायगानि गोनांथिया बांनाय नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनि आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुङोब्ला।
नोंथांनिखौ मोजां खोनानो मोनासै नोंथां खोनादों ना नोंथां नोंथाङा खोनानो हादोंना।
जोङो नुनो मोनो जे आबादारि बिथिं थाग्रा जायगा आरो जोंहा माखासे नांनायनि बारा बाहायनाय आरो नांनायनि बारा जोङो आबाद फोथार बानायनाय बेफोरनिफ्राय जायो आरो। जेरैहाय जोङो जे जों जे अक्सिजेन गेसखौ हां लायो बे अक्सिजेन गेसखौ बिफां लाइफांफोरा जोंनो हगारनानै होयो नङा हबा नोंथां थिक बेबायदिनो जोंहा सुबुं अनजिमाया बांलांबाय गोबांनिफ्राय गोबां जालांबाय नाथाय जोङो माखासे थाग्रा जायगानि गोनांथिया बांलांबाय बिनि जाहोनाव माखासे हादान दानफायनाय बिफां लाइफां दान फायनाय बे दानफायनानै जोंहा न' बां लुनाय बेनि गेजेरजों जोंहा बिफां लाइफांफोरा खोब खमायलांबाय नङा होमबा नोंथां बेनि जाहोनावनो जोंहा माखासे जोंनि जे हां लाग्रा अक्सिजेन गेस आरो जे जोंनि जों हगारनाय जे कार्बन डाइ अक्साइद गेस बेखौ जोंहा बिफांफोरा बोनानै लायोमोन आरो अक्सिजेन जि गेस खौ सोरांबिरखौ दानायनि जोहै जोंनो हगारना होयोमोन आरो बेबायदिनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंनि बे माखासे गारि मथरनि बाहायनाया बांलांबाय कलकारखाना गायसननायनि जाहोन गायसननाया जोंहा बांलांनाय बेबायदिनो जोंहा सानफा एफा जोंनि गारि मथर बाहायनाया बांलांबाय बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैखौ। जोंहा एसे मा होननानै बुङो बिफां लाइफांफोरासो बोनानै लायो नाथाय जोंहा बिफां लाइफांफोरानो सुबुं अनजिमा बांलांनायनि जाहोनाव जोङो गोबां थाग्रा फुलिनि गोनांथि थि जानायाव दानथस्रांनानै जोंहा खमायलांबाय अब्ला बैफोर गाज्रि गेस कार्बन दडाइ अक्साइड बा माखासे गाज्रि गेसफोर बा जोंनो होनाय अक्सिजेन गेसखौ जोंनो सोर होनोलायख नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि आबहावाया गाज्रि जानो थांदों आरो बेबायदिनो आबाद आबादनि बिथिङावबो जे जोंनि सुबुं अनजिमाया बांलांबाय जे जोंनि आबादनि गोनांथि गोनांथिया बांलांबाय बा जोंनि जानाय आदारनि गोनांथिया बांलांबाय बिनि जाहोनाव जोंहा सुबुंफोरा गोबां गुवार गुवार आबाद मावनो गोनां जाबाय बा जोङो साफ्रोम सुबुङानो बेबायदिनो बिफां लाइफां दानफायनानै आबाद फोथार खालामनाय जोङो नुनो मोनबाय बेबायदिनो जोंहा जोंनि बे बिफां लाइफांनि अनजिमाया जोंहा खमायलांबाय आरो बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफां अनजिमा खमायनायजों लोगोसे जोंनि अखानि बिबाङा खमायलांबाय बुहुम बिखुंनि जोंहा दुंथाया जोंहा बांलांबाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबां जोंहा मिथिंगायारि थासारिफोरा जालांबाय गाज्रि थासारिफोरा जालांबाय नङा होमबा नोंथां आरो जोङो बेखौबो बुंनो हायो जे जोंहा आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुङोबा जे जोङो आबाद मावनायाव जोङो माखासे बांसिननिफ्राय बांसिन रासायनारिक हासार बाहायलांबाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायलांबाय बेनिफ्राय आरोबाव हाग्रा फथैग्रा जोङो मुलि बाहायलांबाय बैफोरनिफ्राय जोङो माखासे जोंनि जे बुहुम बिखंनि हा बा जोंनि मिथिंगानि हा बियो जोंहा गेब्रेंलांनो थांगासिनो दं बा बांसिननिफ्राय बांसिन गेब्रेंलांदों बा गाज्रि जालांदों नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे बैफोराव सारनाय माखासे जोंहा रासायनारि हासार बा एम्फौ फोथग्रा मुलि माखासे हाग्रा फोथैग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरो जोंहा अखानि दैजों सुस्र'लांनानै लासैनो दैमा दैसाफोराव बा दंग' बिलोफोराव जोंहा गोरोबहैबाय बा गलायहैबाय बेफोरनि जोहै जोंनि जे माखासे दैमा दैसाफ्रा बा दैया जोंहा गाज्रि जालांबाय नङा होमबा नोंथां बा गेब्रेबनो हमबाय बिनि जोहै जोंहा मिथिंगाया जोंहा जोबोद गाज्रि जालांनो हमगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो आरोबाव जोङो मख'नो हाबावो जे जे जोंहा नांनायनि बारा जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय माखासे आगजुफोरा गोनां जालांबाय बा जोङो बिफां लाइफांजों जोङो न' बां लुययो नङा होमबा नोंथां जेरै बाथाम बानाय खिरखि दरजा बेफोरनि गोनांथियाबो बांलांबाय आरो जे जोंनि न'खरफ्रोमबो जोंहा चयार टेबोल बेरेेंसि गोबां गोबां गुबुन गुबुन जोंहा दंफांनि बेसादफोर नांगौ बेबो बांलांबाय बिनि जोहै जोङो दंफां लाइफांखौ दानफायनानै बेफोरबायदि खालामबाय नङा होमबा नोंथां दा बेयो जाहैबाय जोंहा मिथिंगायारि जोंहा गाज्रि जानाय आरो बेफोर खौ माबोरै होबथानांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां राहा लानो हायो जेरैहाय जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानाय बेनो जोंहा गिबिथार जोंनि राहा आरो जोंहा बेजों लोगोसे जोंहा माखासे सरखारि बिफानफोर दङ हाग्रा बिफाननि जोंहा सरकारि हाग्रा बिफाननि जोंहा माखासे आफादफोर दङ बा बिफानफोर दङ बैसोरो जोंहा खोब मोजाङै जोंहा नोजोर होनाय आरो बिफां लाइफां दानफायनाय हादान सिफायनाय बेफोरखौ जोंहा होबथानाय बेजों लोगोसे जोङो बेखौबो बुंनो हायो बैफोरो माखासे सरकारि मावथांखिनि गेजेरजों जोङो बिफां लाइफां गायनाय जोङो जे जोंनो सासे सुबुङा फांसे बिफां दानफायोबा बेनि बदलै जोंहा जि था बिफां गायोबासो जोङो रुजु जखाया समान जायो बेजों लोगोसे जोङो सरखारि बिफांफोरा लामा लामा बिफां गायनाय आरो माखासे सरकारि मावथांखिफोरजों जोंहा बिफां गायनाय बेफोरनि जोहै जोङो बिफां लाइफां बायनो हायो नङा होमबा नोंथां साबायख थ